हेल' औ खुलुमबाय नोंथांखौ औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलाय खौ नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा कल हरनायमोन?
औ आङो नोंथांनिसिम माने ओ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदो गोदोनिफ्रायनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ मुलि हिसाबै मुलियारि बिफां एबा लाइफां हिसाबै बाहायनायनि सोमोन्दैसो आङो एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथांनिसिम
अह नोंगौ नामा? औ नोंथाङा औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ औ बिदिबा आङो फोरमायलांनोसै
औ दे
मुलियारि लाइफांफोरा बेबायदि लाइफां एबा बिफांफोर जायफोरा फाहामथायारि गुनफोर थायो आरो आरो बेरामफोरखौ होबथानो एबा फाहामनो सावस्रिखौ जौगाहोनो आरो गासै मोजांखौ जौगा होनो थाखाय बाहायनाय जायो बेफोरखौ बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि मुलियाव बाहायनाय जादों आरो गोदान मुगानि मुलियावबो फरायनाय जायो दा माखासे ओ मुलियारि बिफां एबा लाइफांफोरनि सोमोन्दै आं एसे सावरायलांनोसै माखासे गोनां मुलि लाइ बिफांफोरा जाहैबाय थुलुंसि जायखौ जोङो गोथार थुलसि होननानैबो मिथिनाय जायो जायखौ लाइफांफोरनि रानि होननानैबो मिथिनाय जायो। बेनिफ्राय गुजुनाय लोमजानाय आरो गोदोना सानायखौ खमायनायाव मदद खाला मो बे थुलुंसि बिबाङा बेयाव एन्टि एन्टिबेक्टेरियेल आरो एन्टि भाइरेल गुन थायो। बेनिफ्राय निम बेनिफ्राय दायो दङ निम बेनिफ्राय निम बिलाइ निम बिगुर आरो निम बेगरफोरा मुलिनि गुन थायो बिगुरनि बेराम मस से आरो ओ इनफेक्सनफोरखौ फाहामनो थाखाय बाहायनाय जायो निमखौ। थैखौबो गोथार एबा मोजां साफा खालामो आरो खुगानि सावस्रिखौबो हेफाजाब होयो निमा। मोनसे मिथिंगायारि एम्फौ होबथाग्रा महर यैबो जोङो निमखौ खामानि मावनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय दङ एल'बेरा एल'बेरा एल'भेरा जेलखौ ओ खामनाय जोखोम जानाय आरो गारायफोरखौ फाहामनो थाखाय बाहायनाय जायो बिगुरखौ मइसाराइस एबा सिदोब खालामनो आरो ओ पेसनखौ मोजां खालामो। बेयाव एन्टि इनफ्लेमेटरि आरो एन्टि अक्सिडेन्ट गुनफोर थायो बेनिफ्राय दङ जोंहा आमलाइ आमलाइया भिटामिन सि नि गोबां फुंखा ओ बेयाव होबथानो हानाय ओ गोहोखौ गोख्रों खालामो आरो ओम पेशेनखौ साबसिन खालामो। से गोहो मोनसे गोहोगोरा एन्टि अक्सिडेन्ट महरै खामानि मावो आमलाय फि थाइया बेनिफ्राय दङ जिउनि बिलाइ एबा जायखौ जोङो पाट गाजा होननानै मोनथियो दा दोरोङारि महरै गुजु नाय गाराय आरो गिला अन्थाइफोरखौ फाहामनायनि थाखाय बाहायनाय जायो।
औ।
बाटरि आरो एन्टिमाइक्रबायेल गुनफोर थायो। मुलि लाइफांफोरनि गोनांथिया जा गोनांथिया जाबाय बेफोर मिथिंगायारि आरो नांगौ रोखोमै बाहायोब्ला गोबां समाव नो खम साइड इफेक्ट जायो। बिसोरो गोबां ओ सरासनस्रा बेरामफोरखौ होबथानाय आरो फाहामनायाव मदद खालामो। बिसोरो बे मुलियारि लाइफांफोरा देहानि मिथिंगायारि फाहामनाय बिखान्थिखौ हेफाजाब होयो बेफोरो गोबां ओनसोल ओनसोलफोराव ओनसोलफोराव बाहायनायाव हाथाइयाव आरो गुवारै मोननो हायो। बेफोरो दोरोङारि मुलि बिखान्थि जेरै आयुरवेद आरो सुबुं मुलि बायदिफोराव गोनांथार बेनिफ्राय मुलि लाइफांफोरा बेसेन गोसा मिथिंगायारि फुंखा जाय साव स्रि सामलायनायाव आरो बेराम फोरखौ फाहामनायाव गोनांथार बिफाव लायो नाथाय बेफोर खौ मोजाङै बाहायनांगौ आरो गोब्राब बेराम एबा गोलाव सम बाहायनायनि थाखाय सासे रोंगौथि गोनां सावस्रि जोथोन रोंगौसानि दिथायाव जोङो बेफोरखौ बाहायनांगौ जायो बेनिफ्राय फ्राय आरोबाव माखासे दंबावो जेरै हालदै हालदैखौबो जोङो मुलियारि बिफां लाइफाङाव जोङो बाहायनाय जायो हालदैखौ जोङो गारायफोराव थाब राननायनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो बेखौ जोङो हालदैखौ उम गाइखेर बायदियाव होफानानै लोङोब्ला हारा हाराफोरा बेगेंफ्रा गोरा राफोद जायो होननानै जोङो मोनथिना मोनो बेनिफ्राय दंबावो जोंहा मानिमुनि मानिमुनिखौबो जोङो बेबो मोनसे मुलियारि मैगं होननानै जों बुंनो हायो जाय खौ जोङो जायो संनानै जायो एबा गोथाङैबो जोङो जायो बेनिफ्राय दंबावो जोंहा जारि एबा उसुमै जायखौ जोङो गगा मोननाय एबा गुजुनायाव जायो। बे जारिया जाबाय मोनसे मेजेरनाय गुन दङ बेहा जाय माने गुन गुजुनाय एबा गगा मोननायनि थाखाय जोबोदै मोजां आरो दंबावो जोंहा उम बेफोरो गासैबो जोबोद खामानि होयो बेराम होबथानायफोराव आरो दंबावो जोंहा खिफि बे न्दों होनाय बेखौबो जोङो ओ मैगं हिसाबै जानाय जायो। दा बैफोरो जोंनि देहायाव गोबां मोजां खामानि होयो बेराम होबथानायनिफ्राय दा नोंथाङाबो मायाबाफोर फोरमायनो सानदों नामा एसे?
अ
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बेफोरबायदि ओ गोनांथार मुलिफोरनि बिसय फोरमायनायनि थाखाय खाय औ दायो आङो बेफोरनि बागैथ' आङो सावरायनो सानाखै नाथाय आङो ओ जोंनि समाजाव नुजाथिनाय माखासे गोब्राब समाजारि जेंनानि बागैसो नोंथांजों आं आङो सावरायनो होननानै सानबाय।
औ
दा जोंनि समाजाव नुजाथिबाय थानाय समाजारि जेंनाफोरानो जा मा होनदों ओ मा होनदों गथ' मावदांसा
औ नोंथांनिखौ रायलायनायखौ एसे फिसा खोनादों।
गथ' मावदांसा खोनादोंना नों थाङा औ गथमावदांसा होननानै बुङोब्ला ओ बैसो जायैयावनो जायफोरखौ हमनानै ला जिब्रै बोसोरनि गाहायाव आरोना जिब्रै बोसोरनि गाहायाव गाहायनि गथ'फोरखौ मानिे खामानियाव थिसननाय जेनेबा ओ दारिमिन फोराव खामानियाव थिसननाय खामानि मावहोनाय बेफोरखौ बुंनाय जायो। दा जोंनियाव बेफोरो सोलियो आरोना बेफोरो बेफोरो जाहैबाय ओमफ्राय निखावरिनि थाखायबो जायो न'खराव गैजारोङै। ओ मा होनगोन इखौ आंखालनि थाखायबो जायो आरो न'खरनि गोनांथि खौ सुफुंनो थाखाय उन्दै समावनो बिसोरो खामानि मावनांगौ जानानै फैयो।
दा बेफोरखौ जोङो समाजाव गनायनानै लाथाव नङा मानो होनब्ला बिसोरो बे बेबायदि खामानि मावोब्ला बिसिना फरायनाय आरो गाव सिनि सोलोंथाइ लानाया थालाङो जाय इयुनावहाय उनाव बिसोरनि जिउ खांनाया माने गोब्राब जाहैगोन आरोना उनावहाय बिसोरो सोलोंथाइ मोनाबोला। बिसोरो मोजां गियान मोननाय नङा बेबायदिनो समाजावहाय जेंना सोमजिलांबाय थागोन आरो। बेबायदि गथ' मावदांसाखौ जोङो होयोब्ला आरोना। जोङो होबथायाबोला जोंनि समाजावहायो जेंना सफैगोन आरो उनावहाय। आरो दंबावो जोथोब खान्थि बेबो मोनसे समाजारि जेंना जोथोब खान्थि होना बुङोब्ला थ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ जोथोबानो जाहैबाय जेने बा हिनजावसा खौ हिनजावफोरखौहाय हाबा हरोब्ला जोथोब महरै माखासे बेसादफोर हरनाय जायो आरोना बा रांबो हरनाय रांबो हरो हरनाय जायो बेखौनो होननानै बुङो जोथोब। मुवा बेसादफोर हरनाय जायो आरो गोबां बेसेन गोसा गोसा मुवा बेसादफोरखौ जोङो हरनाय नुयो दा बेफोरबायदि जोथोब हरनो हा हायैयावबो जोंनि समाजावहाय गोबां जेंना नुजाथिगासिनो दङ। दा बैफोरबायदि जायफोर बिथांमोना माने माहाजोन न'खरनि आरोना बिसोरथ' आथिखालाव लुबै खायोआनो आरोना गावसिनि न'खराव हाबा जाहैयो। बिसोरो गावसोरजों समान जोथोब हरजाबफानो लुबैयो दा खायफानि ओ बिमा बिफाया खायफा हिनजावसाफोरनि बिमा बिफाया हरनो हाया गोरिब जानायनि जाहोन नावहायो।
औ।
दा बेफोरखौ हरनो हायिनि जाहोनाव माने मोज मोजां मोनलायनायाथ' गोरिब धोनि बेखौ नायनानै मोजां मोनलाया खिन्थु उनावहाय हाबा होलाय होखांनानै जाखांनायनि हाबा जाखांनायनि उनावहाय नासयजायो आरोना जोथोब मोनलाङाबाथाय। दा जों बेखौ नुनो थाङो गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावबो जोङो नुनो थांगासिनो बेखौ
ओ गोबां नासयो आरोना खामानियाव थिसनो गोबां खामानि मावहोयो। खामानियावहाय थिसननानै नासयो आरो। ओमफाय उनावहाय जोङो बुथार जानाय बेफोर बायदिबो जाथाय जोङो खोनानो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोथोब हरनो हायैयाव। आरो खस्थ'बो होयो आरोना बिरादनो दा थ' जोङो खोनानो मोनोआनो बांसिन सोरबा सोरबाथ' बुथारखोमाजायोबो आरोना। बेबायदि माने फिखुनजोफोरानो न'खरनि फिखुनजो बिहाव सोरबा बायदिया आरोना बांसिनानो नङा जेनेबा एसे बिबाङै आरो जों खोनानो मोनो। नाथाय बिफोरो जायो आरोना जायि नङा बेफोरो जों समाजाव जा जागासिनो दङ' दा बेबायदि जायोबाथ' ओ माने बेखौ जोङो होबथानांगौ आरोना बेफोरखौ जोङो होबथानायनि राहा लानांगोन। नङाब्ला जोंनि समाजाव बे खान्थिया सोलिलांबायानो थागोन आरो जोथोब खान्थि
हायोब्ला बे जोथोब खान्थि हरनायखौ जोङो ओ मा होनगोन। बेखौ बन्दसो खालामनो नाजानांगौ आरोना बेबायदिनो दामि दामि बेसाद हरनाय मुवा बेसादफोर हरनाय बेफोरखौ।
मानो होनब्ला मोनफ्रोमबो न'खरा एखे जाया आरो हरनो हाजोबा। बेनिखायनो जोङो बिखौ बन्द' खालामनायानो माने मोजां आरोना।
औ
आरोबाव ओ दंहैयो दंबावो जोंनि समाजाव जेंना नुजाथिबाय थानाया जाहैबाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आरो ना उन्दै बैसोआव जुलि जानाय। आथिखालावहाय जोङो नुनो मोनसै गोबां उन्दै बैसोआवनो माने सोलिबाय थायो आरो ना गामि गामि सिंथिं उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मानि हाबा हरो आरो। न'आवहाय बिमा बिफाफोरा मा फोरों हिनजावसा गथ'खौथ' आथिखालाव फोरोंनाय होसै खिन्थु ओ खना खनला जों नुनो मोनो फोरोंनानै मा लाब हिनजावसा गथ'फोरखौलाय सोलोंथाइ होनानै माला मालायनावसो थांखागोन मालायनिसो जाहैखागोन इफोर बायदि होननानै माने बिसोरो गोजौ सोलोंथाइ होआ आरोना। जोंनि बर' समाज आवबो जोङो नुनो थाङो बेखौ बबेबा बबेबा खना खनला गामियावहाय दा सोलोंथाइ होआ आरो नाथाय बियो गोरोन्थि जोङो बेबायदि खालामनोनाङा जों बिदि खौ बन्द' खालामनांगोन बिमा बिफानि ओ गेजेराव जों सांग्रांथि लाबोनांगोन। सोलोंथाइनि फारसे। सोलोंथाइ होनानै जोङो सासे हिनजावसा गथ'खौ जों गोजौआव ओ माब्रै गावनि आथिं सायाव गसंथानो हायो बेनि बागै जों फोरमायनानै होनांगोन आरोना बिमा बिफाखौ जों सांग्रांथि लाबोनांगोन। अब्लासो बिसोरबो गावनि गथ' गथाइखौ